नोंथां थां मा खालामदों नोंथाङा। औ नोंथां खोनादों मा खालामदों नों। नोंथांङा।
जिरायनानै दं नोंथां।
औ नोंथां नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथां। जों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दङ ना।
औ औ नोंथां दङ दे सावरायजागोन।
औ नोंथां बिब्दिब्ला आं नोंथांजों जोंनि बर' आइजोफोरनि। एम्फौ फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ दे अब्ला नोंथां सावरायनोसै नोंथाङा एसे जागायग्रोना होब्ला मोजां जागोन।
औ औ नोंथां। जोंनि बर' आइजोफोरनि एम्फौ फिसिनायनि सायाव एसे सावराय मोसे बेफोरबायदिनो ओ एम्फौ फिसिनाय जायखौ जों बुङो ओ लाथा एम्फौबो बुंनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां बेयो माने गिबियाव मा बेनिफ्राय जायो होनना बुङोब्लाथ' बे माने सिखिरि जायखौ बुङो सिखिरिनिफ्राय औ माने बिदै दैयो बिदै दैब्ला बे बिदैनिफ्राय माने ओ फिसा ओंखारो एम्फौ गोरलै जायखौ लाथा एम्फौ होनो।
औ औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों औ बेनिफ्राय जों बेखौ औ। गोरलैयावथ' जों बेफोरखौ औ।
बिदिनो ओ बेनो जोङो माने इन्दि एम्फौ इ इन्दि एम्फौनो माने जोङो इन्दि इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होना दोननाय जायो बिदिनो गोरलै समावहाय बिदिनो थुलुंसि बिलाइ खौबो जोङो होनाय जायो थुलुंसि बिलाइ गोरलैखौ। बिदिनो ओ साननैसो थानानै सानथाम सानब्रैनि उनाव बिदिनो एम्फौआ जेसेबांनो गिदिर जालांबाय थागोन बा जेसेबांनो देरलांबाय थागोन एसेबांनो बिलाइखौ एसे गिदिर गिदिर होलांबाय थागोन बिदिनो एम्फौआ जे ब्ला ओ गेदेर जानानै बि एम्फौआ लोमजायो दे नोंथां एम्फौ एम्फौवा ओ खेनथाम लोम खेबथाम लोमजायो बेयो माने ओ गिबियाव माने एसे देरनो लोमजायो बिदिनो देरखांनायनि उनावबो एसे बिदिनो बिमानिबो लोमजायो बिदिनो जेब्ला एम्फौआ
गिदिर जानानै बिमा फैगोन बा बिमा जागोन अब्ला थाय माने बियो गोमोन फैयो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां अजा
बे औ औ बेखौ माने गिबियाव फैग्रोनायखौ माने अजा बुंनाय जायो। बेनि उनावहाय माने बे अजा फैखांनायनि उनाव बिदिनो गासैबो एम्फौआनो गोमोन फैजोबनाय जायो बिदिनो गोमोन फैनायनि उनावहाय बेखौ माने बे हमनै ओ मोनसे थालिर थालिर बिलाइ गोरानाव बा गय गयनि बिलाइ गोरानाव बेखौ माने एम्फौ गोमोनखौहाय माने सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेवहाय सोनानै दोनखांनायनि उनाव जेब्ला ओ सानथाम जागोन ना बे माने फिथोब थोबो आरोना नोंथां। फिथोब थोबनो थाखाय बेवहाय सोना दोननाय जायो औ जेब्ला बियो सानथाम बा साननैनि उनाव जेब्ला फिथोबथोबनानै ओ बेयो जेब्ला ओ सानथाम जानानै बे बेखौ माने ओ बे थालिर बिलाइनिफ्राय बा गय बिलाइ गोराननिफ्राय माने बेखौ जिरनानै मोनसे ओ दाबोराव बा आइजें ङाव दोननाय जायो नोंथां बे फिथोबखौ बेवहाय दोननानै बिदिनो बेखौ माने साननै दोनफिननानै बेखौ माने जिरनाय जायो आरो बेवहाय जिरनानै सिङाव जे एम्फौ ओंखारोबा एम फौ मोनो लाथा एम्फौ बेखौसो माने फिथोब थोबखांनायनि उनाव जे जिरनानै जा एम्फौ मोनो बेखौसो माने जोंङो जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बेखौ जाना माने न'आवबो जायो ओमफाय फाननायबो जायो बेथ' जोंनि लाथा एम्फौआथ' जों जोंनि बर'नि जानायनि मोनसे गाहायखा नोंथां
औ नोंथां। औ औ नोथां खोनादों।
औ बिदिनो बेखौ औ नों थाङा लाथा एम्फौ जाफेरबाय ना?
फेरबाय।
औ। बिदिनो बेखौ जोङो माने न'आव जानायजों लोगोसे गुबुनावबो बाजारफोरावबो फाननाय जायो बिदिनो फानखांनायनि उनाव हाय जोङो जिहेथु फिथोब ना बे फिथोबा बेखौबो जोङो फाननाय जायो बेयावहाय गोबां रां मोनो जोङो गोबां बां बेसेन गोनां बे फिथोबा ओ बेनिफ्राय माने जोङो बे फिथोबनिफ्राय मा जायो? होनना बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बे फिथोबा जोंनिया गिबियाव ओ नोंथां
औ नोंथां
बे फिथोबा जोंनिया गिबियाव माने बे फिथोबखौ जोङो खुन्दुं मोननाय जायो आरोना इन्दि खुन्दुं ओ बे फिथोबखौ जोङो गिबियाव फाय ओ रुना लानाय जायो दै गुुंदुङाव खारै होनानै रुनाय जायो बिदिनो जेब्ला फिथोबा गुरै जागोन ना अब्लाथाय बेखौ माने दैजों मोजाङै सुनानै बेखौ फोराननानै बिदिनो ओ बिखौ माने थुनानै ओ जिरबाय था मा होनो बेखौ ओ जिरो आरोना बेखौ ओ बिदिनो गनाव सोनानै बेखौ माने खुन्दुं बहननाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां बेनिफ्रायथ' औ नोंथां बे बेफोरबायदिनो जों ओ बियो इन्दि इन्दिनिफ्राय बेफोरबायदि बिदिनो जों जोमग्रा दख'ना फास्रा
औ औ जोमग्रा दख'ना बिदिनो गोबां ओ फास्रा बिदिनो दानो हायो नोंथां
औ
माने जोबोर मोजां जायो बेयो लानो फास्रायाबो द
औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो थान्दा गुरै रैदुप औ बेफोरबायदिनो आरो औ जोंनि देहानि थाखायबो मोजां मोजां होननानै जों मोनथिनो मोनो नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ हेल' नोंथां
औ औ नोंथां दा बिदिनो जोङो ओ एम्फौ फिसिनानै जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रां खामायनो हायो बेखौ खौ जोङो मोनथिनो मोनो
औ औ नोंथां मोनथियो
औ गोदोनि समाव थ' जोङो गासैबो बर' आइजोफोरानो गाव गावबागावनो न'आव एम्फौ फिसिनानै नै बिदिनो ओ थाइसे थाइनै रां आरजिनानै बिदिनो न'खर खरसाखौ बिदिनो गावबा गावनो दहनोमोन नाथाय दानि दिनावथ' जोङो बेफोरखौ गोबां खौनो नुनो थांलिया दानि दिनाव बेफोर गासैबो मेचिननि मेसिननि गेजेरजोंनो जाजोबो मानो होनब्ला मेसिनानो गासैखौबो खालामो
औ नोंथां
औ नोंथाङा इन्दि जि दानायखौ नुफेरबाय ना
जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि जेनेबा गोदोनि बायदि दानि दिनाव बेफोरबायदिनो हि दानाय नुनो मोनलिया नोंथां बेफोरबायदिनो गुबुन जि बेफोरखौथ' नुबाय नाथाय इन्दिखौ नुनो मोनाखै नोंथां
मानो होनोब्ला जोंहा इन्दि सि दानो थाखाय खुन्दुं बहननायावबो माने इन्दि खुन्दुं लुनाय जायखौ बुङो बेवहाय माने एसे सम लायो नालाय बेनिखायनो बेखायनो जोंनि सुबुं फोरा माने दानिया बेफोरखौ गोबां दानो लुनो थांलिया मानो होनना बुङोब्ला जोङो दानि सुबुंफोरा बा दानि दिनाव गासिबो सिबो खम थाब बा हरखाब जानायखौ लुबैयो खम समनि गेजेरावनो जोङो माने जानायखौ लुबैयो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो दानिया गोबां नुनो थांलिया बेफोरखौथ' दानायखौ जोङो बांसिनानो नुनो थांलिया नाथाय गोदोनि समाव ज गासैबो मान न'खर न'खर जेसेबांखिनि आइजो दङ बिसोर माने लोगो नांनानै इन्दि एम्फौ फिसिनाय बिदिनो फिथोब बानायनाय बिदिनो खुन्दुं लु दानाय जि दानाय दाउ अमा फिसिनाय जिरानायजों लोगोसे जोंनि बर' आइजो फोर गुबुन खामानियावबो आखा फाखा बिदिनो जि दानायनि बेलायाव जेरै जेरै जोंङो आबै आबौ फ्राय बा सल'निफ्राय मोनथिनो मोन्दों बा लेखायाव फरायनानै मोनबो दों जे आसागि बैसागि जे बिब' बिनानाव सानै बिसोर माने गोबां जि दायोमोन बिसोर माने गोबां रोखोमनि जि दानानै बिदिनो गोबां आगर सेबखाङोमोन बा एरखां थाङोमोन बिदिनो बिसोरो हाजोथिंजाय दाउ बिरलांब्लाबो बिदिनो दाउनि महर बा बेफोरखौ माने आखिनानै बिदिनो गोबां
औ बेफोरबायदिनो आगर एरखाङोमोन
हर सेबखांदोंमोन बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो मोनो आरो नाथाय जोङो बेफोरखौ बेसेबां सैथो बेखौ जोङो मोनथिया नाथाय जोङो औ औ नाथाय जोङो बेफोरखौ माने आबैै आबौ मोननि खुानिफ्राय बा जोङो' स'बा लेायाव फरायनानै मोनदों बेखौ जोङो मिथिगौ आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिनो जिरा फेरबायनाा नोंथाङा
बेफोरबायदिथ' दानि दिनाव जोंनि बर' आइजोफोरा दाला नालाय बेफोरबायदि बेबायदिनो एसेबांथ' बेफोरबायदि दाफेराखै नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो खेबफा खेबनै औ
थेवब्लाबो जिखौ माबोरै दायो मा बोरै सोङो बा मानिफ्राय जायो बेखौथ' मोनथिगौना नोंथां
औ औ नोंथां मोनथिगौ
औ दा बिदिनो जिखौ इन्दि जिखौथ' जोङो बिदिनो फिथोबनि मोन नालाय बिदिनो मोननानै जोंङो बेखौ दुंनानै बिदिनो खुन्दुं लुनाय जायो खुन्दुं लुनानै बेखौ एरखांनानै बिदिनो बेखौ गनसानिफ्राय बिदिनो थुमना लाबोनानै फानवआव सोनाय जायो जायो फानानि उनाव सोरखियाव बिनिफ्राय बिदिनो जथरजों बिदिनो मुस्रा सानानै जोङो माने खुन्दुंखौ थुनना लानाय जायो बेनि उनावहाय माने खुन्दुंखौसो सोङो बिदिनो बे इन्दि खुन्दुंजोंल' जि दाया बे गुबुन खुन्दुंजोंबो जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो इन्दिजों इन्दि जेनेबा सोंनायावबो इन्दि खायसेया दानायावबो इन्दि नाथाय खायसेया सोंनायाव गुबुन खुन्दुंफोरखौ फोथिया बा मास्टार्स बायदिखौ सोंनानै दानायाव इन्दि खुन्दुंजों दानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ
हेलौ औ हेलौ नोंथां।
औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ खोनानो
औ औ नोंथां।
दे नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होबावलाय। नोंथाङा मा मा रोखोमनि जि ओ गानफेरखोबा जि दानाय नुफेरखो बेफोरखौ एसे फोरमायना हो।
औ नोंथां बेफोरबायदिनोथ' ओ जोंनि आइजोफोरखौ जि दानाय नुयो होनोब्ला बेफोरबायदिनो गामसा दख'ना बियान फालि बेफोरबायदि नुनो नुनो मोनो नोंथां। औ बेफोरबायदिनो ओ गिबियावनो जोङो खुन्दुंखौ मायदि होना लाग्रोनांगौ नोंथां औ। ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ मुस्रायाव सानानै सतर जायखौ थर सोरखि बेफोरजों औ साग्रोना लानानै बेफोरबायदिनो औ सोंनाय जायो नोंथां।
खुन्दुं सानो थाखाय बा खुन्दुं थुननो थाखाय जोंनो जथर सोर खि मुस्रा बेनिथ' गोनां
औ औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो औ। औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो सोंना सोंना लाखांनानै सोंना लाखांनानै बेफोरबायदिनो रासोआव खायनाय थुननाइ
नोंथां नो खननाय औ। बेनि उनाव माने ओ औ साल खुन्थायाव बा हसानसालियाव याव दिखांनानै बिदिनो दानो थाखाय बहायनाय जायो
औ औ नोंथां।
बिदिनो जोङो गोबांखौनो माने